हेलौ
हेलौ औ खोनादों नोंथां उम,
ओरैनोओह नोंथांमोननि जायगायावहाय मा मा मैगं नि आबाद मावनाय जायो।
ओह जोंनियावहाय ओरैनो दा नै दैज्लां बोथोरनि ओ फोरला थाइबें जिंखा ओम ओमफ्राय नैबे भिन्दि मैथा सिख्ला
औ औ
बेफोरखौ बांसिनै मावनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननिजोंलाय ओरैनो मा मा आबाद ओ मा मा मैगं थाइगं
औ औ बेनो दा ऐ जोगोनार ओमफ्राय फोरला ओ थाइबें बेनिफ्राय भिन्दि ओमफ्राय बे मैथा अ बेफोरनो आरो
ओ ओ
ओमफ्राय बानलु सानलु मावो बानलु ओमफ्राय बे बानलु सिब्र ना मा होनो बे बानलु सि आलुफोरखौबो गायो जोंनि जाथि फानलु बे जों जानाया फिसा फिसा फाललुवा बानलआ बेफो खौबो मावो।
उम।
ओमफ्राय ओरैनो ओ सोरबा सोरबा आरो एसे कबिफोरखौबो एसे माबाफोराव गायो आरो। मावो आरो। नङा जे ओ नसे ननै मावो।
औ।
ओमफ्राय खुमब्रा
औ।
खुमब्राबो मावो
उम।
ओमफ्राय बे लाव लावफोरखौबो मावो
औ औ।
उम। ओमफ्राय पटल पटल थाहैबाय ओमफ्राय बे मा होनो केरेलाखौ मा होनो खांख्रिखला खांख्रिखला औ दा दै ज्लाङाव बेफोरखौ मावो आरो ओमफ्राय आरो मेसें बोथोराव आरो बेफोर थाबाय कबिफोरा थाबाय ओ अल कबि बान्धा कबि फुल कबि ब्रकलि बेनिफ्राय गाजर आलु ओमफ्राय अखा लाइ लाफा मुला बेफोरो आरो बेफोरखौ मावनाय जायो। मेसें बोथोराव
औ औ ओरैनो ओ नोंथांमोननाव न'आवहायनो ओ बेफोर आबादखौ मावो नामा?
औ जोंहानाव ओरै मावनाय जाया एसे जानो आन्था बेफोरखौ मावो आरो बे लाय लाफा लाफा मुला
औ ‌।
जायखौ जों इसे सहसावनो मोननो हायो
औ औ।
फोरखौ मावो आरो जानो आन्था मावो। जे बिदि माने कमारसियेल हिसाबाव माने मावनो हानाय जायाखै।
औ औ गुबुनफ्राथ' मावो बहुदनो?
औ गुबुनफ्रा मावो बे कबि ए बां सिन मावनाया जाबाय बे कबि ओमफ्राय आलु मुला बान्धा कबि फुल कबि ब्रक्ले बेफोरखौ बांसिन मावो।
अ।
आलुफोरखौबो बुहुत मावो। ओमफ्राय बे‌ जोगोनार
औ।
बेफोरखौबो मावो आरो बांसिन मावनाय आ बेखिनियानो।
ओ ओरैनो नोंथांमोननि ओ सकफोराव बा बाजारफोरावहाय ए बबे मैगंआ दा बांसिन रेट जानानै दङ बा बांसिन रां ओ आवग्रिनानै दं बाजारफ्रावहाय?
ओरैनो दा बांसिन होनना बुङोब्ला दा माबाफोरा ओइ ओ फोरला बोरलाफोरा बांस जोंदा हायेस्ट एमाउन्टनि माबा आवग्रिना दङ आरो बे हायस्ट प्राइसआ बांसिन आरो फोरलाफोरा बेनिफ्राय बे पटल एनिफ्राय जोगोनार
औ
ओमफ्राय ओ समा समान समानफ्रामानो दे
अ ओ ओ
उ
बेखौ ओ गासिबो बो ग गबोरनिया माबाजोंनो हासारजोंनो दिहुननाय जायोना ओरैनो बेलेग गुबुन हासारफोरजों
औ-औ बेखौथ' अ-अ-अ बे खो ओ समान समान केमिकेलबो होयो एसे बेनिफ्राय बे अर्गेनिक बो थाबाय एसे बिदिनो मावनाय जायो आरो सोरबा सोरबा आरो बांसिन अर्गेनिकखौनो बाहायो
औ
आरो जायफोरना माने मोसौ गैया आ मोसौ मोसा गैया मोसौ, बोरमा अर्गेनिक गैया जाहैबाय आ बिसोर केमिकेल बायो जायफोरा माने मोसौ बोरमा दं बिसोरो आरो अर्गेनिक मावो आरो अर्गेनिक हासारखौ इउस खालामो
औ
उम
ओरैनो थ' बांसिन मानसियानो दै होनाय दै होनानै आबादखौ थिखाङो
औ-औ
बैफोरो ओ एक्सट्रा गावबा गावनिफ्राय ना बोथोरनि ओ मोननाय अखा बेफोरनिफ्राय
औ बिसोर टारमाने ओ जोंनियाव बे ओ जाम्फै दं। ओमफ्राय दैमा दं। फ्राय जायफोर दैमा जिंनि बैफोरल'सो बेख खौ बांसिन मावो आरो बे कमारसियेल हिसाब बे मावो आरो ओमफ्राय आन दा जायफ्रा माने दैमा जिं नङा दैनि सुबिदा गैया बिसोरो बेफोरखौ मावनाय जाया आर बा ओमफ्राय दा बे दैमाफोर दायमा फारफोराव जायफोरा दङ दा बिसरोम मावनाय जायो आरो
अ
ओम बांसिन सोमावो ओमफ्राय ओरैनो नस से ननै दैमा जिं नङाबाबो बे सेल हटेलाव फबनानै ओ मावनाय ज जायो आरो ओमफ्राय दाना सलार पाम बो दं सलार पाम्प नसे ननै मानोस सलार पाम्पजोंबो माने खालामनाय जायो उम
दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगाथिंहाय ओ बबे मैगंखौ बांसिनै मोननाय जायो दा।
जोंनाव दा दैज्लाङआव
ओम।
लांङाव बांसिन मोननाया जाबाय बे ओ फोरला। ओमफ्राय ओ जोगोनार।
औ।
ओमफ्राय भिन्दि। ओमफ्राय बे मै था मैथा गोखै मैथा गोखा। अ इनिफ्राय बे खुमब्रा।
औ। उम उम।
ओ बेखिनिखौ बांसिन मोननाय जायो आरो। ओमफ्राय बे खांख्रिखला। बे बांसिन मोननाय जोंनि बे एरियानि मा बांसिन मोननाय मैगंआ बेखिनियानो।
अ। ओरैनो नों नोंथांमोननिथिं बे ओ मैखुनफोरखौ मोनोना मैखुन?
औ।
हा सिङाव थांग्रानिफ्राय जिगाबनि। बेफोरखौ। बे मैगंफ्रा नोंसोरनि हरैथिंजाय ओंखारोना?
औ औ ओंखारो गोदो ओंखारनाय नुआमोन। ओ दानाहाय मावनाय जाबाय आरो मानसिफोरा एसे। ओं मावो दाना हा हाथायाव ओंखारो। लाबो
औ।
ओ फाननाय नुनो मोनो। दोङो गोबां। ओ सेल जायो माने मा मोजां मार्क केदार
औ औ उम जों जों बेखौहाय बांसिन मोननाय जायो थारमाने नैबे ओ उरि जे दङ मोनसे एम्फौ
औ औ औ औ
बावहाय ओ बेरनाय मैखुन
उम
बे एसे गोलाव गोलाव हा सिङाव थांग्रा
औ
बेखौहाय बांसिन मोनो ओमफ्राय नैबे जिगाबजों बानायनाय बेखौबो फ्रायानो दा आजिखालि बयबो नखर नखर बानायसै।
औ औ
जानोबो बहुत गोथाव मोजां।
औ औ उम
बिदि आरो बेनिफ्राय नैबे दा सिजेनावथ बांसिन
मा एम्फौ लाथानामा होनना बुङो एम्फौ लाथानामा होनना बुङो।
ओ
बे आरोना।
औ बेफोरो मोनो आरो जोंनिथिं बांसिनानो।
अ आतसा आतसा
जानोबोथ बिराद मोजां बियो ओमफ्राय एम्फौआबोथ' नोङो फियोब्ला गोबां प्रफिट दंङ। नोङो ओ बेनिफ्राय नों खुन्दुं बानायनानै इन्दि जि जाय नोङो बर ओ हारिनि मोनसे ओ बियो इन्दि जि होननानै सिनायजायो बा मिन्थिजायो।
औ
बेखौबो बे एम्फौनिफ्रायनो बानायनाय जायो बेखौथ नोंथाङाबो मोजाङैनो मोन
औ औ औ इन्दि जि जाय जाय जों इन्दि जि बुङो औ आरो मुगा लाथा मा होनना बुङो।
ओ मुगा लाथा। बेबो औ बेखौबो दिहुननाय जायो आरो लोगोसे बेजों फियो बि फियोबा गोबां ओ प्रफिट दङ आरो दानि मा
औ औ औ ओ मो जां माने मार्केटआव माने मोजां भेलु दोङो आरो बे ओ दिमान्ड दङ दाना
उम
उम दाना बेखौबो माने जोंनि नोरै एसे फिसिनाया एसे खम जाहोलांबाय गोदो जों उन्दै उ न्दैब्ला बहुत माने फिनाय नुयोमोन। एनिफ्राय बे इन्दि दंफां इन्दि दंफाङाबो बहुद माने थालाबायोमोन‌। ओमफ्राय बे खौबो माने न'खर न'खर फिसियोमोन। दाना बहुत माने खम जालांबाय। बांद्राय बिदि जे नुनो मोनला। ओरै जोंनिया जों साहा मानसिफ्राव बांसिन ओ दाना बेखौ खालामो आरो। दाबो। फिसियो। खिन्थु जोंनि बे ओरै खोला पार्टआव एसे खम जालांबाय। दाना माने फिसिनायखोनो नुनो मोनला।
अ ओम।
ऐ बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रयै मोनसे एवारनेस। उम लाबोदोंमोन बेखो। माने ओ बिनि थ्रुयै। ओ एसेब दा मोनसे माबाफिनदों आरो एसे। न'से ननै माने फिनो हमब फिनदों। ओमफ्राय दाब बे दैलांङाव। दैज्लां बोथोराव माने दा बे इदिन दंफाङा थैयो। बेनिखायसो दा गेप दोनथ'लायनाय बायदि जादों आरो।
औ औ उम। ओ बिदिब्लाथ थ ओ ओरैनो। आंबो नोंथांनि फारसे मैगं थाइगंनिफ्राय एसे मोज मोनथिनो मोनब्लाय। मोनबाय उम आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय उम मिथिनो मोन नानै।
होनोमबा दोनथ'लायनोसै हमबा ना होमबा गोजोननाय थाबाय औ दे।